हेल। हेल।
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनाबाय।
दे नोंथां होमबा जागायनोसै खोमा ना?
औ जागाय जागोन।
मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो नोंथां।
औ औ खोनादों। मा आयदानि सायाव राय्लायनो सावरायनो? हेल। हेल नोंथांनि भइसखौ खोनाफैया।
दा खोनायाखै नामा नोंथां? औ हारिमु आयदाखौ सावरायनोसै खोमा ना?
हा?
हारिमु आयदानि सायाव सावरायनस
औ औ सावराय जायो।
दे नोंथाङा उम जागायजेनदो।
औ बैसागुखौ लानानानै सावरायनसै ओ। बैसागुखौथ' जोंनि ओनसोलाव ओरैनो मोननै रोखोमै फालिनाय जायो। मानसेया मोसौनि बैसा सागु आरो मोनसेया मानसि बैसागु औ। मा बै मोसौ बैसागुखौ गिबियाव फालिग्रोनाय जायो। मोसौ बैसागु खालि
उम।
मोसौखौ फुङावनो गलिनिफ्राय दिहुननाय जायो। बेनि उनाव दुगैयै दोलोबै जों मानसिफोरा ओ बे फान्थाव खुम्ब्रा पानिलाव बे हालदै आरो दिग्लिलिथि बायदिसिना बेफोरखौ हानानै ओ ज' मोनसे आइजेङाव दोनो। आरो एसे दोनथुमनानै बेखौ माला सुयो। आ बे औवानि आरुंबा खाथि जिरनानै। बेजों माला सुनानै बै मोसौनि गुलियाव आलायनानै दोनो आरो मोनसेखौ आरो गुबुनखौ ओ बाथौ बा मन्दिर बिदियावबा आलायना दोनजायो। उम
नंगौ नोंथां नांगौ थारैनो। जेनेबा उसु बैसागो खालि गिबियावनो मानसिया सिखारनानै दुगैखां लोबस्रां मोस सौखौबो गलिनिफ्राय दिहुननानै मोखो-मोस-मोसौनि थाखाय गोदान ग'लियाव खानो थाखाय दिरुं लाबोना दोननाय जायो लोगोसे म मिथिंगायाव मोननाय माखासे जेनेबा दिग'ल'थि बि दिग'ल'थि बिलाइ मोखोना बिबार फान्थाव ओमफ्राय जेनबा लाव खेख्रा बेफोरखौ लाबोनानै जेनेबा मोसौखौ माने मोसौनि नामाव ख-खुलुमनानै बा ओमफाय बिब्दिनो जेनेबा औवानि हासुं दाननानै फोथाबो फोननाय जायो। थुखैनाय थुखैखांनायनि उनाव ओमफ्राय बे समावनो लाव जा फान्थाव जा होनना बर'फोरनि खुगा मेथाइ खननानै मोसौखौ बे ओहोम लाव-लाव फान्थावफोरजों खुबै खुबै जेनेबा माबा लाव जा फान्थाव जा होननानै थुखैनाय जायो नङा होमबा नोंथां? नोंथांनि लारायनायखौ मोजां खोनायाखै।
नाखै?
औ खौ
जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो जायो।
औ ओमफ्राय बेखालिनो आरो जेनेबा सेजौ से
औ औ जोंना औ सेजौ दाइन बिदि जायो आरो ना।
औ जेनेबा सेेजौ सेनि बारा आरो जेनेबा। सेजौ सेखौ मिनिमाम गथायथारनांगौ जायो बेनि बाराबा मोजां मिथिंगानिफ्रायनो थुमोमोन आरो बर'फोरा बेखौ
औ जेरै दिंखिया
औ जेरै दिंखिया औ
फुं खालामो बेफोरखौबो। औ गासैखौबो बुंजोबनो हाया ओरैनो मोननैसो बुंनो हागोन आरो।
ओ?
बुंना
औ जेरै बे औ। बे मैगंफोरा जेरै दिंखिया, फुंखा, मानिमुनि आरो खान्थाल फिथ दाहाय बेफोरखौबो होयो थाइजौ फिथाइ आरो फाथो गुबुन गुबुन रोखोमनि। मैगंफोर बेफोरखौ होजायो आरो।
औ नंगौ होनाय जायो।
औ जारिफोरखौबो होयो औ।
बेफोरखौ होननानै जायोबा सेजौसेनि बारा बुथुमनानै जायोबा लोगोसे खैजोमा बिदै हाननाय जायो नङा होमबा?
औ औ नंगौ नंगौ।
औ बेफोरखौ बेफोरखौ जायोबा माने बेमार आजार जाया होनना फोथायनाय दं नङा होमबा बर'फोरनि गेजेराव?
औ नंगो।
औ बेबायदिनो मोसौ बैसा गोखौ फालिनाय जायोना नोंथां?
औ।
औ बिनि उनखालि मानसि बैसागु महरै जागायजेनो आरोना?
औ मानसि बैसागु महरै बा उन्दैफोरा गेदेरखौ मान होयो। आरो गेदेरफोराबो उन्दैखौ अननाय जा बावो औ बिदि आरो बिनि अखानायै नेक्स्ट दिना गासैबो गामिनि सेंग्रा सिख्ला, बोराय बुरै, गथ' गथाय गासैबो ज' रंजायो मोसानो ओंखारो।
औ। नंगौ नोंथां बुंनायाबो।
औ।
लोगोसे नोंथां नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि रंजानायखौ रंजायो दा दानिजुगाव।
ओ आगोलनि दिनाव बांसिनानो। खाम जथा सेरजा सिफुं बेफोरजों रंजायोमोन नाथाय दाना बिदि नुनो मोनलिया। एसे खम जाबाय आरो।
औ दानि जुगावबो जेनबा। आलदा आलदा रोखोमै रंजानायखौ नुनो मोनो।
औ नाथाय जोंनि ओनसोलाव बेफोरदि जायाखै गुबुनाव नुनो मोनदों आरो जे थेप रेकर्डटिं बा। केसेट बेफोरजों दामनानै मोसायो दानिया। आरो जों दाना जोंनि ओनसोलाव बे आगोलनि बायदि। बिदि आगोलनियाथ' मोसानाय रंजानाय बेनोल'मोन नाथाय दा जोंनि ओनसोलाव ओ स्टेज प्रग्राम। आरो फांसन बिदि जायो आरो।
जायो नोंथां जोंनि ओनसोलथिंबो जायो बेबायदिया।
औ।
माने गोदोनि दोरोङारि मुगानि माखासे आदब खान्थिखौ बोजबनायखौ नुनो मोन। मोनो आदो नङा होमबा।
औ नंगौ।
आरो बैसागु मोसानायाव आइजोफोरा गोमो दख'ना आरो। ब्लाउस गोज जा फालि गु जा आर'नाइ खायमा बिदि लानानै मोसायो। गासैबो आइजोफोरखौ समायसो समायखा सारनाय नुयो आरो आरो हौवाफोराबो गामसा खायमा गस्ला गुफुर बिदि गानो आरो। आरो जान्जियाव बिसोरबो। आर'नाइ खायो।
औ।
उम।
जेनेबा आरो मोन दानि जुगाव जायगा लायै जायगा जेनेबा दोरोङारि दामनाय जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा। थरखा बेफोरखौ दाम लासिनो बक्सफोर दामना मोसानायखौबो नुनो मोनो नङा होनबा
औ नुयो औ।
जेनेबा बेफोरबायदि गोहोम गोग्लैनायखौ नोंथाङा मा होननानै सानो गोदान मुगानि गोहोम गोग्लैनायखौ।
आंनि बायदिब्ला बिदि जानो नाङा गासै सैबो बा निजि निजि। ओ गाबा गाव खुगाजों रोजाबनानै आरो दामनाय देनायखौबो निजिनि आखा
औ दोरोङारि दामनाय दे देनायखौ बाहायनानै।
बाहायनांगौ। औ नंगौ
औ गावनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनाया जोंनि बयनिबो मोनसे बिबान नङा होमबा
औ नंगौ
हारिमुनि गेजेरजोंसो बर' हारियाव बयजोंबो सिनाय जादों मुलुगनाङैनो सि नाय जादों नङा होमबा आरो जेनेबा बेनिखायनो हारिमुखौ हा-हारिनि मोनसे सिनस्रि आयना महरै रै नङा होनबा नोंथां? होननानै बुंनाय जायो बेनिखायनो बयबो हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनाया गोनां आरो
औ
औ बेनिखायनो गोदोनि दोरोङारि माखासे नियमफोर खौ आथिखालावबो माने फोथांनानै लाखिनाया गोनां
औ नंगौ गोनांथ' आरो
औ नोंथां बेफोरनो आरो हारिमु होननानै बुङोब्ला नङा होमबा नोंथां आरो जेरै जानाय लोंनायाबो फैयो
गासैबो रंजा मोसानाया मोसानाया गासै द' दिन मोसानाय जायो आरो नोंथांमोननि सोलाव बेसे सान मोसानाय जायो?
अबेबा बोसोराव स्नि सान अबेबा बोसोराव ब्रै सान जेनेबा थोर लानानै अबाबा अबेबा बोसोराव बोथारा मोजां नङाबा खम जायो अबेबा बोसोराव बो थोर मोजांब्ला बारायनानै सानखौ बार होनानै रंजानाय जायो
नंगौ
औ नों नोंथांमोननिथिंलाय?
जोंनि जाबो बिदिनो बोथोरा मोजांबालाय
औ
सयदिन बिदि द'दिन मोसानाय जायो आरो आरो हामाबाथ' मोसानो हायाना
औ नंगौ नोंथां नंगौ थार रैनो नोंखां होननायाबो सैथो
औ
औ दे नोंथां होमबा समा जाबाय नेक्स्टआव लोगो मोनसिगोन खोमा
औ दे
दे नोंथां
औ